औ खोनादों दे। आङो दायो जेबो खालामाखै ओरैनो जिरायना दं।
अ आंबो बिदिनो ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां। नोंथाङा फ्रि ना?
औ फ्रि इसे।
अब्ला ओ नोंथांनाव आङो जेनेबा आबहावा गुबुंले जानायनि जेनेबा मा मानि थाखाय गुबुंलै जादों माने बेफोरनि फारसे सावरायनो हागोन नामा नोंथांजों।
अ हागोन दे हागोन ओं।
जेनेबा ओ नों जेनेबा आबहावाया जेनेबा मानि थाखाय जेनेबा बिफां लाइफांफोरा जेनेबा मारैनि टाउनाव जेनेबा खम जाबोनो हमखो ओमफ्राय जेनेबा दुंनाय बिदुङा जेनेबा दाथ' जोबोद गुदुं बिदुं दुंनाय जों जेनेबा गोबां मानसिफोर थैनाय जेनेबा आलदा आलदा जायगाफ्रावथ' नोगद गुदुंजोंनो थानो हायै बेफोरबायदि जाबोगासिनोा जेनेबा बेफोर मानि थाखाय जादों बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ बेखौ बिनि बागैथ' ओं हागोन आं खोनादों। ज'
औ
गुबनाया गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि फ्रायानो बांसिन मानसिनि माखासे खामानि मावनायनि जाहोनावनो जायो नाथाय बेनि अनगायै माखासे मिथिंगायारि मिथिंगायारि जाब्र'थाय जाहानावो जायो मोननै रोखोमै जायो। गेलेर मानसि मावनाय स' मानसिया मावनायनि बिथोराव जों बयबो मानसिखौ अमा आजिखालि सुबुं अनजिमा ब बांनाया बांसिन आबहावाखौ गुबले खालामो मानोना बांनाय सुबुं अनजिमा थांनायनि जाउनाव बिसिरनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय गोबां रोखोमनि जायगाखौ दानस्रांनानै बिफां लाइफां आरि दानस्रांनानै गिद हाग्रामाफोरखौ जस जोबनानै बैफोराव गावसिोरनि थाग्रा ज खालामनानै ज जों बिफांनिफ्राय जा अक्सिजेननि लानानै फिथाइ सामथाय साया आरो बन आर गासैखौबो जों जा मोनो बेफोरखौ जों मोना जायो आरो बेनि अनगायैबो जिब जुनारफोरनिबो गोबां खहा जायो बिसिनि थाग्रा जायगाखौ जों दानफैबाय स' बेनि जाहोनावनो जिब जुनार आरो मानसिनि गेजेराव सम सम मानसिफ्रा जिब जुनारखौ बुथारो आरो जिब जुनारफ्राबो मान मानसिफोरनि थाग्रा न'आव फैनानै बिदिनो सम सम मानसिफोरखौ बुथारो बिदिनो गोबां बेले बेजे जाथाया जालाबाय थायो। जोंनि जोंनि एरियायाव आरो बिनो गायबो आ बांनाय सुबुं मानानि गोनांथिखौ सहोननो थाखाय गोबां जायगायावनो गिदिर गिदिर दारिमिन जेरै गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि जायफोर मिथिंगाखौ खहा खालामो बेफोरखौ गायसननायनि जाहोनावहाय माने बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय जा बिराद गाज्रि गेस गोनां उखुन्दैफ्रा आबहावाखौ गुबुंले खालामो गुबुंले खालामनायनि जाहोनाव जोंनि जा बोथोर बेफोरो गोबां सोलायनो गोबां माने । नोंसेखेथि गोनां जाबायदिमोन बेफोरो बेफोरो सोलायनानै माने। खुनु आ खुनु बोथोर गैयै बायदि जायो मानोना ना अखा हायो ना ना आंखालि माने सान्दुंल' दुंबाय थानो नागिरो बिदि थ आचचसा जायनि जाहउोनाव गोबां गरमनि गरम जानानै गोबां ओनसोलाव खरानसिम खरानसिम जियो। बिनि जाहोनाव। गोबां सुबुंफोरनि आबाद फोथार बायदिसिना खहा जायो। पइन्टला बाङो आरो सुबुंफोरनि थांना थानायाव गोबां खस्थ' जायो स' बेफोरनो आरो बेनि अनगायैबो सुबुंफोरा बाह बाहैनाय माखासे रासायनारि हासारफोराबो हानि जा हानि जागोन बेखौबो फोजोबनो नागिरो फोफोजोबनो नागिरो माने फ्राय फोफोजोबोआनो मानोना सुबुंफोरा गावसिोरनि नाय गोबां माखासे सुफुंनो थाखाय सुबुंफोरा माने ओ हायाव बेफोरबायदि ओ माखासे रासायनारि मुलिफोर होनानै ओम हानि जा ओ गु-गुबै गुन बेखौ फोजोबनानै गैया खालामो ओ स' आरो ओ बे-बे-बे-बेफोर जाबाय माने मानसिया सोमजिनाय सोमजिहोनाय माने आबहावा गुबुंनायनि जाहोन आरो
आंनिफ्राय माबा मोनसे मोनथिनो लुुबैयो नामा जेनेबा नोंथाङाबा आनाव सोंनो हागोन जेनेबा
अ स' नों थाङा ओरैनो मा सानो जेनेबा ओ आ आं-आंथ' जेनेबा आबहावा गुबुं बागै एसे बुंबाय दा नोंथांनि बागै नोंथां
जेनेबा औ आबहावा गुबुंले होननानै मिथिब्ला जों ओ गिबियाव मिथिखायो जेनेबा आबहावाखौ जेनबा खहा खालामनाय जेनबा माबा जेनबा मोनसे जेनबा गिबियावनो कलकारखाना खा जेनबा गिदिर गिदिर कलकारखाना जेनबा बिदि फसंनाय बेफोरनि जेनबा गनाय उखुन्दैफोर ओमफाय लोगोसे गारि मथरनिफ्राय जेनेबा गाज्रि उखुन्दै गनाय मानि बेफोरो बारजों गोरोबफानानै जेनेबा मानसिनि हां लाना नाय बेफोराव माने जे-जेंना खामो आरोना माने बेव आबहावाया गुबुंले जायो। लोगोसे गोबां फिफां लाइफां दान-दानस्रांनाय जेरै कलकारखाना गायसननो थाखाय गोबां बिफां दानस्रांनाय ओमफाय लोगोसे बिदिनो आबादथिलियाव जेनेबा गोबां रासायनारि हा-हासार गोनां जेनेबा बिस गोनां रासायनारि मुलि बाहायनाय बेफोराव जेरै हाफ्रा जेनेबा बिदिनो हासार जेनेबा एम्फौ थैनाय बायदिसिना मुलि सारनाय जेनबा बेफोराव बिदिनो हाग्रा रान नाय मुलि बेफोरबायदि सारनायाव सारनानै होनायाव जेनेबा हाफ्रा गोरान रानस्राव जायो जायनि जाउनाव बालाबारिबो जालांनो हमो लासै लासैनो जेनेबा जे जायगायाव लांदां जायो बे जायगाया मानि लासैनो जेनेबा बालाारि रि जायगाया माने जे गावनि जायगायाव जेनेबा खाथियाव फिफां लाइफां दं बेफोरखौ मानि बाला महर सोमजिहोनो नागिरो आरोना लासैनिफ्राय लासै बारायनाय बारायलांबाय थायो जायनि जाउनाव फिफां लाइफांखौ जेसे हागौ एसे गायना होनांगौ। लोगोसे बिदिनो फिफां लाइफां गोबां दानस्रांनानै न' बां लुनाय नो जेनेबा गोबां हाग्राफोरखौ बोस्रांनाय बिदिनो बिफांनिफ्राय जेनेबा थखथा बाथाम सियार टेबोल बायदिसिना बानाय फिफांखौ दानस्रांनाय गोबां हाग्रा ओनसोलाव बिदिनो मानसिनि नांगौ जानायाव जेनेबा लोगोसे बिदिनो ओ गोबां रोखोमनि बिदिनो दैमा दैसाफोराव जेनेबा हासार जेनेबा मुलिनि जेनेबा बेफोर मुलि सारना होलाबायनाय जेनेबा ना थैनायनि मुलि बेफोरबायदि दि होनाय जेनबा बेफोराव माने दैआबो गुबुंले जानायजों लोगोसे बिदिनो दै सिङाव जे हा थायो माने बेफोर गासिबो माने गाज्रि जाहैफाजोबो आरोखि ना ओमफ्राय बिदिनो आबहावायाबो गुबुंले जानो हमो जेरै गोबां गिबियावनो जाहैबाय बिफां लाइफां दानस्रां नाय जेनेबा सुबुंफोरा गावसिनि जेनेबा थानो जायगानि थाखाय जेनेबा गोबां बिफां लाइफां दानस्रांबाय जायनि जाउनाव माने सानदुंनि बिबाङा जेनेबा गोबां जानो हमबाय जेनेबा बिफां लाइफांसो जेनेबा साननि दुंनाय बिदुंखौ लाबथाब बा लाखियै नालाय बिदिनो लोगोसे बेयावनो मानि फिफां लाइफांनि बिबाङा आथिखालाव गोबां खम जाबोनो हमबाय जायनि जाउनाव साननि दुंनाया जोबोद गोबां जाबाय। बिदिनो आथिखालाव गोबां हादरफ्रावनो खोनानो मोनो जेनेबा सान्दुंनि बिदुं जेनेबा गोबां ग्लोबेल वारमिं जेनेबा जोबोद बिदुं दुंनायनि जाउनाव सुबुं अनजिमा थैनाय जेनेबा जिब जुनारफोर सहायनो हायिनि थाखाय थैनाय बेफोरबायदि गोबां माने नुबोनो मोनगासिनो आरोखि ना जायनि जाउनाव जों गोबां बिफां लाइफां गायनांगौनि गोनांथि जायो जेनबा बेनिखायनो जेनेबा फांसे बिफां गायनांगौबा जेनेबा फांसे बिफां दानफायनोबा जेनेबा फांथाम फांब्रै गायना होनांगौ अब्लासो जेनेबा जों बेफोरबायदि आबहाव गुबुंले जानायखौ जेनेबा रैखा खालामनो हागोन बेजोंनो लोगोसे बिफांङा जेनबा जेनबा फिफांखौ दानयोबा जेनेबा फिथाइ सामथाय जेनेबा बेफोरखौनो जों उनाव मोनफिननाय नोङा जेनेबा फिथाइ सामथाय जेनेबा जेरै थाइजौ आनारस खान्थाल लिरख' लिसु थाइगिर जेनेबा ओमफ्राय थालिर बेफोरबायदि जेनेबा बिफांफोरखौ दानफायबाय थायो थायोबा जेनेबा उनाव लासैयैनो फोर जेनेबा फिफांफोरा गोमालांजोबोबा जेनेबा जोबलांजोबोबा जेनेबा दामफाय दामफाय गोमालांजोबोबा जेनेबा जोंनिनो लस जागोन जेनेबा जों जे जा जों फिथाइ सामथायाइ जायो जेरै खान्थाल लरख' लिसु आनारस आंगुर आपेल बेबायदि गोबां रोखोमनि जेनेबा फिथाइ सामथाइ बेफोर माने गासिबो जेनेबा बेफोरबायायदि बिफां लाइफांखौ दानस्रांजोबो जेनेबा जोंनिनो लस जागोन इयुनाव जेनेबा लासैनो बिफां लाइफां जोबस्रांगोन अब्ला एबा बिफां लाइफां जोबस्राङो अब्ला जेनेबा हाया रानस्राव जागोन साननि दुंनायजों अब्ला बेफोरो बालाबारि जागोन अब्ला अक्सिजेन होयो बेखौथ' जों बयबो मिथिजोबखायो जेनेबा अक्सिजेन होनाय बेफोरबायदि जेनेबा माने बेफोरखौबो मोननाय नंङा आरोना माने ओ अक्सिजेन मानसियाथ' अक्सिजेन मोनाबा थांनानै थानो हाया बेफोरबो खम जालांगोन आरो बिदिनो हां लानाय बायदिसिना बेफोरबायदियाव माने सुबुंनि थाखायनो खहा जागोन आरोखि ना जायनि जााहनाव जोंङो लासैयैनो जेनेबा जोंनो गावजों गाव जेनेबा संरैखा खालामाबा जोंङो उनाव गाव गावनो गाव जुगिनो गोनां जागोन जायनि जाउनाव जोंङो जेसे हागौ एसे बिफां लाइफां गायनांगौ आरो आबहावा जेनेबा गुबुंले गुबुंनायजाना जेनेबा कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै गाज्रि गाज्रि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै जेनेबा रासायनायारि हासार बाहायनाय माने बेफोर गाससिखौबो माने खम ओ खालामजोबनांगोन आरो ना माने आथिखालावथ' जेनेबा बेफोरखौ नांगौबो जायो जेनेबा गिदिर गिदिर कलकारखानाफोर जेनेबा बिदि फोरखौबो नांगौ जायो मानोखि नांगौ जिनिसफोरखौ जेनेबा आखाइजोंथ' दानि जुगाव बानायनो हाला मानि मानो होनोबा सुबुं अनजिमाया बांनायनिफ्राय बांबोनो हमबाय जायनि जाउनाव बिदिनो नांगौ जायो आरो जेनेबा माने नांगौनिफ्राय जेनेबा आथिखालावथ' बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो आथिखालाव गासिखौबो जेनेबा नांगौनि बारा साब्रेनाय बेफोरबायदिनो थिग बेबायदिनो जेनेबा आथिखालाव जेनेबा नांगौनि जेनेबा बारा कलकखानाफोर जेनेबा इन्डासट्रि दारिमिन बायदिसिना बेफोरबायदिखौ बानायालासेनो जेनेबा माने खम माने बिबां बानायनानै जेनेबा उखुन्दै गुनाय बेफोरबायदिखौ माने मोजांङै होबथानाय राहा लानाय बेफोरबायदि बायनांगौ आरो अब्लासो जोंङो आबहावा गुबुंले जानायखौ जेनेबा जों होबथानो हागोन अब्ला जोंना समाबो जाबाय अब्ला सावरायनायखौ बावनो दोन्थ'सै नामा नोंथां
अ अ दे दे दे